अ अ मोजां मोजां नोंथां।
थांजों
अ दे हागोन दे हागोन नोंथां लायराय
जोंनिनो ओ जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि बागै जों आं रायलायनो सानदोंमोन नोंथां औ जेरै नारजि नारजि ओंख्रै अनला ओंख्रै नाफाम
अ बिदिब्लालाय सावरायजागोन नोंथां अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओंख्रिफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा जेरै अनला दाउ बा नारजि अमा बेफोरनि सोमोन्दै साव ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां हागोन ना दे
औ दे होनबा आं अमाजों नारजिखौनो बुंग्रोनोसैना नोंथां अ गिबियाव जोङो नार्जिजों अमा संनो थाखाय गिबियाव जोङो नारजिखौ ओ
औ औ औ औ
बिनि उनाव जोङो बे नारजिनि गोखाखौ खारहोनो थाखाय ओ हरसे सोमना दोननांगोन नङा
अब्ला दै गुदुङाव रुगार नांगोन औ औ नोंथां
रुगारखांनायनि उनाव जेब्ला बिनि गोखाया खारो अब्ला जों ओ जेनेबा जों बेदरजों संगोन नालाय औ जोङो ओ बेदरखौ ओ गुबुन सारायाव एवनानै फ्राम फ्राम एवनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां औ बिनि उनाव एवनानै बोखांनानै दोनथ नांगोन बिनि उनाव एबार नार
जि संनो थाखाय जोङो नारजिखौ
ओरैनो ओ दै गुदुङाव ओ ग्लब ग्लब फुदुंनांगोन आरो नोंथां औ बेखौ मोजां गेब्लेहोनांगोन नोंथां मोजां मिस मिस गेब्लेहोनांगोन जेब्ला गेब्लेयो ओ बिनि उनाव जोङो बेदर जेरै अमाखौ जोङो बै नारजियाव होसन नांगौ नोंथां
दा बे बथुनानै ओरैनो मस्ला मस्लि होबाय बान्दु माब्लानिथखौ बज औ औ नोंथां औ
खोबहाबनानै गोबाव संबाय बिदिनो एसे रानहोनांगौ आरो नोंथां जेब्ला रानो अब्लासो टेस्टआबो जायो नालाय एसे गोबाव संनांगौ आरो जेब्ला दैया ओ एसे रानो अब्ला बेखौ मोदोमनायनि थाखाय माबा मोनसे नों दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाबाबो होनो होनो हागोन आरो नोंथां औ बिदिनो नोंथां ओंख्रि संनाया
अ दानिया नोंथाङा माबा मोनसे बुं नामा नोंथां आंथ बुंनो हागोन हानाया जेरै माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओंख्रिफोर अनला दाउ बा मेवाइ सबाय दाउफोर इफोरखौ आङो फोरमायनो हागोन हानाया नोंथां बिदिब्ला आङो सबायनि दाउजोंखौ फोरमायनोसै नामा नोंथां गिबियाव जों सबबायनि दाउजों संनो थाखाय मा खालामग्रोनांगोन जोंथ सबबायखौ हायावसो फोयो नङा होमबा औ दा बे सबाय फोनाय बोथोराव जोङो बेखौ गिबियाव जोङो मा गुदियै गाहायैहाय जोङो सबबायखौ मेसें बोथोराव फोनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेखौ एसे बालाहां हायाव फोयो आरोखि दा बेखौ मेसें बोथोरावनो फोनानै मेसें बोथोरावनो फुनाय जायो आरो दा बेखौ फुखांनानै जोङो ओ बेगरखौ बुस्रनोसै बा मारा होनोसै दा बेनि उनावहाय बे सबबायखौ ओ फोरानस्रनानै लाग्रोसै आरो बिनिफ्राय बेखौहाय खुनो मोजां जानायनि थाखाय जों एवनानै लाग्रोगोन सबायगोजा ओमफ्राय बुंखांनानै जों बेखौ खौ होख्रेमगोन आरो गोदोथ मा अन्थाइफोरजों बा बै दिंग्रिनि बथलफोरजों उननानै गेब्लेहोयोमोन दाथ गोदान मुगानि मेसिनावहाय गेब्लेहोयो
औ
दाना बेखौ गेब्लेहोखांनानै जोङो एसे खुनानै लाग्रोसै आरो बिगुरखौ साफा खालामनानै लाग्रोसै जाहाथे सबाइ ओंख्रिया बांद्राय गोसोम नुवा सङोब्ला दा बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ रु थोरसै आरोखि रुनानै लानोसै ओमफ्राय फारसेथिंहाय जोङो दाउजों संगोन नालाय दाउखौबो जोङो लकेल दाउजों जायोबा गोथावसिन जायो दा जोङो लकेल दाउखौथ' जोङो रुगारनांखाया नालाय दडायरेक्ट जोङो बेखौ खौ संख्रि बानलु हालदै जिरा मस्ला गासिबो होखाजोबनानै एवनानै लाग्रोसै आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो ओ दा सबबायखौथ' जोंङो दहाय सिगाङावनो रुनानै लाखाबाय नालाय जेब्लानाखि बेदरा एसे गथा गथा जायो एवनानै अब्लाथाय जोङो बै ओ सबाय रुखानायखौ जोङो बे बेदराव होसनगोन आरोखि होसननानै जोङो बेखौहाय दसे गोबाव ओंख्रिया बुरजाबा जोङो गोबाव रुसै बा ओंख्रिया एसेल'बाथ' जों थाब जाबाय जेन'बा आङो नैजि नैजिबा मिनिटसोखौहाय संसै आरो बेयाव गोदौहोनोसै जाहाथे बेदरनि रसजों सबायाइनि रसजों मोजाङै गोरोबलायो ओ दानिया जेब्ला एसे एसे मोनहां मोनहां जायो अब्ला जोङो बेखौ साखिनायसै संख्रै नांदोनना नाङाखै हा संख्रै नाङाखैबाथाय जोङो एसे हरदेरबावबाय आरो नांखाबायबा जोंहा मेसें बोथोरावथ' दुन्दिया मोनो औ बे दुन खौ जोङो मोदोमनायनि थाखाय गारसननानै होनोसै आरो गांनैसो गांथामसो होनबाथाय ओंख्रिया बिराद गोथाव मोदोमबाय दा बें गोदौ होबावगोन ओमफ्राय बेनि उनावनो जाबाय आरो सबाय ओंख्रि जाजानाय जाबाय ओ दा बिनि उनाव आङो मोनसे खोथा बाव खोन्थाबावनोसै औ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि गाहाय जाग्रा बेनो जाबाय ना नाफाम खौ मारै बानायो औ खोन्थानोसै ओ नाफामखौथ' गाहायै जोङो मा खालामो नानि सेवनायसो नङा होमबा नाफामा दा बेखौ बानायनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन गिबियावनोथ' जोंहा ना नांगोन नाफामनि थाखाय जोङो गोदोनि समावथ' ना खौ जोङो एसे फिसा फिसा नाखौसो देनाय जायोमोन दानि दिनावथ'ओ बिदिनो एसे नास्रायफोरखौबो देनाय जानाय नुयो आरोखि ना दा आं खौ जोङो गिबियावहाय मा खालामनांगोन फोराननानै लाग्रांगोन आरो गोदोथ' एसे ओ फोरानस्रो लायोमोन मोदोमो होननानै ओ उखुन्दैयाव एसे अराव एसे सान्दुंङाव एसे फोरानसै आरोखि दा बेखौ फोरानखांनानैहाय ओ फोराननानै जोङो लाग्रोबाय आरो बिदिनो साननै सानथामसो बा मोजां सान्दुं दुङोबा सानसेयैनोबो जायोबो ओमफ्राय बेखौ फोराननानै जोङो उवालाव गोदोथ' उवालाव सुथेयोमोन ओम दाथ' मा होनो बै बानलु देग्रा थफसिबो होनो बेयावबो देयो आरो मानसिफ्रा एसे एसेल' बानाय नालाय दानि दिनाव दा बेखौ देनानै लानोसै आरो बेखौ देनायावथ' सोरबा सोरबा थास' बिसं होनाय जायो ओ बिदि नो थास' बिसं होनानै देनसै आरो एसे गिसि जानायनि ओमफ्राय बेखौहाय दिंग्रिनि बथल बा बयेमफ्राव सोना दोनो आरो गोदोनि दिनावथ' बथल बयेम मोनामोन नालाय औवा हासुङाव सोना दोनोमोन आरोखि ना हासुं औवाखौ मोजां स्लिम स्लिम बा समान सिदाखौदांसै एसे गुदुं मोजां थानायखौ बेयाव सोनानै बेखौ ओ हाजों लेथेनानै बिलाइ गोरानफोर माथुनानै हाजों लिरथेनानै दोननाय जायो आरोखि बिदिनो गोदोनि बुंनाय बायदियावथ' जेसेबां गोबाव दोनो एसेबां गोथाव जायो होननानै बुङोमोन मानसिफ्रा औ दा जोङो बेखौहाय ओ दान मोननै मोनथामसो दोननानै जानो हायो आरोखि आरो गोबाव दोनोबाथ' बिदिनो मोनब्रै मोनबा गाहाम दोननो हागोन ओरैनो नाफामखौ नाफामखौ जानो थाखायथ' जोंनो गाहायै जेबौखौनो नाङा जाहैयो गाव गोजायैनो बे गोथाव जाखायो आरोखि दा बिनि अनगायै गाव गोजा जानायनि अनगायै जोङो बे खौ थास'फोरजों जानो हायो आरो थास' बिसंफोरजोंहाय बा थास' बिलाइफोरजों जानो हायो उम दा बुंनो थाङोब्ला नाफामखौ गाव गोजायैनो जाखायो आरोना बेनो गाव गोजायैनो बिराद गोथाव जाखायो औ ओ दा सोरबा सोरबा दं आलदा आलदा लगायदेरनानै जायो जेरै थास'फोर माफोर होनानै जायो आरोखि ना आरो नङाबा सोरबा सोरबा ना गोथांजोंबो होदेरनानै जायो आरो सोरबा सोरबाथ' नाफामखौनो मा बिदै होनानैबो ओंख्रि बायदि जायो आरोखिना दानि दिनावहाय उम दा बुंनो थाङोब्लाथ' नाफामा गोदोनिफ्रायनो गाहाय जामुं होननानै बुंनो हायो जोंनि गेजेरावहाय औ नोंथां औ नोंथां नोंथांनिफ्राय बिखिनि बाथ्राखौ मिथिनोमोननै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ औ
ओ अब्ला आंबो उनाव ओ बिदिनो नों खोन्थानाय बायदिनो बानायनानै जानायनो सानबाय नोंथां
अ हागोन हागोन नोंथां जानांगौ बे बुस्थुखौहाय बिराद गोथाव
अब्ला नोंथां औ औ आंहाबो एसे खामानि दङ अ नोंथांनिफ्राय जिखिनि बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बेखिनिखौ मिथिनानै जोबोद
औ औ नोंथां आंबो नोंनिफ्राय माखासे मि थिनो मोनैखौ ओ खौरां मोननानै गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा नोंथां औ दे नोंथां आसा खालामो इयुनाव लोगो मोनफि नगोन होननानै औ